नोंथां अ गोजोन मोनाबिलिनि हामलायथिखौ नोंथांनिसिम हरनाय जाबाय।
आंनिफ्रायबो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायथिखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। दा दा नो
औ नोंथां दे बुंदो।
औ दा नोंथाङा ओरै ओ फन हरनायनि गुबै जाहोन मा मोनबा?
आङो नोंथां जों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो थाखै नोंथांनाव ओ बिदिनो नोंथां नों सावरायनो थाखाय नोंथांजों सुंद्रुब खालामनाय जादोंमोन। दा नोंथांहा सम दङब्ला आङो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन।
समा दङ नोंथां हागोन दे नोंथां सावराय बुंनायसै।
औ सासे ओ बुहुमाव गेदेमा सुबुं जानो थाखाय जोङो ओ माबादि जानो नांगौ बिनि सोमोन्दै नोंथांजों आङो सावरायनो सानदोंमोन गुसुङै।
औ औ
औ जोङो बयबो मिथिगौ ओ गेदेमा सुबुं होननानै बुङोब्ला जाय सुबुङा ओ गियानि गुनजों देरनाय जाय सुबुङा गासै रोंखा राखा बिसयआव सासे ओ गासै हारि अनफावरि सासे मोजां हादर अनफावरि सासे हारि ओनसोलखौ अनफावरि बेफोरबायदि सुबुंखौहाय गेदेमा सुबुं होननानै बुंनाय जायो नोंथां दा गेदेमा सुबुङा बेल' नङा दे माने लेखा रोंनानै गेदेर गियानि हारसिंनो जानानै थानाय बेबादि खौल' बुंनाय जाया नोंथां दा गेदेमा सुबुङा बेबायदिखौ बुङो नंगुबैगौ गेदेमा सुबुङा जाय सुबुङा ओ हारिखौ जेब्लाबो गोजौ फारसे गावनि ओ जायगाखौ गावनि हादोरखौ जेब्लाबो मोनसे मोनसे आ जायगानिफ्राय मोनसे गोजौसिन जायगायाव साबसिन जौगाहांलांहोनो हानाय बेफोरबायदि सुबुंखौ गेदेमा सुबुं होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां। दा जेरै जोङो बुंनो हायो ओ सासे गेदेमा सुबुंनि जेरै जोङो बिदिन्थि लानो हायो जोंनिनो जेरै ओ जोंनिनो आ बिफा गुरु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ खौरांखौ जों बुङोब्ला बिथांखौ जोङो सासे गेदेमा सुबुं बेफोरबायदि आ बुंनानै लानो हायो मानोना बिथांनि सानस्रि सानथौ हारि अनफावरिया बेसेबा गुवारमोन। दा बेखायनो जोङो बेफोरनि आ बड'फा आ निफ्राय गुनफोरनिफ्राय जोङो सोलोंनानै आ सासे माबादि गेदेमा सुबुं जानानै थांनानै थानांगौ सोलोंथाइ लानानै माबायदि जिउ जाफन खुंनांगौ हारिखौ माबायदि अनसायलाङांगौ दा बेफोरखौनो गेदेमा सुबुंनि गुन होननानैहाय बुंनानै लानाय जायो नोंथां
औ औ
दिनै मा सुबुं जानो थाखाय जोङो गिबियाव मा खालामनो नांगोन जोङो गेदेमा सुबुं जानो थाखाय गिबियाव जोङो दानि गोदान जुगाव जोङो बिजाब फरायनांगोन ओमफ्राय गोबांथार गेदेर गेदेर गियानि मानसिफोरनि लिरलांनाय बिजाबफोरखौ फरायनानै बिसोरनि आ सानस्रि सान्थौफोरखौ जोङो फल' बानायनानै आ बिसोरनि उन संनानै माने उन संनानै जोङो आ गाव गावखौहाय माबोरै सासे राफोद गेदेमा सुबुं आ दिन्थिनानै बुहुमाव गालांनो बिनि थाखाय जोङो नाजानो नांगोन आरो नोंथां दा गेदेमा सुबुङा ओरैबायदि सुबुं जाय सुबुङा जेब्लायबो गावनि थाखायल' ना गिरा जेब्लायबो गावनि गावखौल' साना आ बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ गेदेमा सुबुं होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां। जाय सुबुङा जाय सु बुङा जेब्लायबो गावनि हारिनि हादोरनि ओनसोलनि थाखाय मोजां सिमां नुयो उन जिबनफोरनि थाखोय उन जोलैफोरनि थाखाय मोजां मोनसे सिमां सुजुनानै आ गालांनो थाखोय हारिखौ बोखांनो थाखोय एबा ओनसोलखौ बोखांनो थाखोय जेब्लायबो सिमां सुजुबाय थायो। बेफोरबायदि सुबुंखौ जोङो गेदेमा सुबुं होननानैहाय गनायनानै समाजाव लानाय जायो नोंथां। दा जोङो बेफोरो गेदे सासे सासेजोंबो गेदेमा सुबुं जानो थाखोय माबायदि नाजानांगौ जोङो नाजाहैनांगौब्ला गिबियावनो जोङो आङो दहाय नोंथांनो फोरमायबाय बिजाब फरायनांगौ आरो बिजाब फरायनायजोंल' जथेस्थ' नङा बेबायदिनो गोबांथार माखासे गेदेर गेदेर गोरों मानसिफोरनि लिरलांनाय बिजाबफोरखौ जोङो फरायनानैहाय आ गेदेमा सुबुंनि गियान बुथु खुमनानै ओ गेदेमा सुबुं जानो थाखाय जोङो बेसोरनि फ्राय सोलोंनानै गेदेरथार गियाननि बाख्रिफोर बिजाब फोरफोरखौ फरायनानै जोङो गेदेमा सुबुं जानो थाखाय जोङो आ नाजानो हायो आरो जों साफ्रोमबो सुबुङा गेदेमा सुबुंनि महर लानो थाखाय नाजायोबोला ओ दा जोङो जोंनि माखासे उन जिबनफोर उन जोलैफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै गालांनो हानाय नै बेेफोरबायदिखौ जोङो गेदेमा सुबुंनि महर होनानै आ जोङो समाजाव गनायनानै लानाय जायो नोंथां। दा जोंबो आ जोंनि उन जिबन आ उन जोलैफोरनो जोङो फोरोंनो जोङो ट्राइ खालाम सेस्था खालामनि नाजानि गेदेमा सुबुङा आ माबायदि मानसिखौ बुङो बेखौ जोङो आ फोरोंलांनो थाखाय जोङो जेब्लायबो बिसोरनो आ जोङो जोंनि गियानफोरखौ होलांनानै जेब्ला जोङो नाजालायनाय फैगोन अब्ला आ गेदेमा सु बुंनि आखुथायफोरखौ होनो नाजानायब्ला जेनो जोंनि देरसिन खामानि होनानै आं सानो आरो नोंथां दा नों थांजों आंनि गेदेमा सुबुंनि गुसुङै सावरायनाय माबायदि जानांगौ बेनोमोन नोंथां। दा नोंथाङाबो माबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो गोनां दङ नामा नोंथा?
औ ओ नोंथांनि बे गेदेमा सुबुंनि माबोरै जानांगौ बेनि बोसोनखौ खोनानानै आं गोजोननाय मोनदों नोंथां। दा माखासे मोनथियै बाथ्राफोर खौ मोनथिनानैबो आङो नोंथांनिफ्राय सोलोंनो हाबाय दा बिनि थाखाय आं गोजोन जासि हरो दा आंनि ओ फंनैसो बुंनो नागिरनाय बाथ्रायानो जादों बै सागु आरो ना जोंनि औ फो जोंनि बर'फोरनि फोरबोनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों आरोना नों थांनो हागोन ना नों
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन हागोन
ओ बैसागुआथ' जोंनि बर'फोरनि आमाय थुख्ल' होननानै जों बुंनो हायो।
औ नो
ओ औ बेथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे गाहाय रंजाथाइ फोरबो आरो ना जायखौ
औ नोंथां।
सैथ्र दाननि जोबथा सान निफ्रायनो लानानैहाय बैसागु दाननि मा स्नि सानसिम फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना। बैसागुआ जोंनि बर' फोरनि एंगार हायै फोर्बो जायखौ आं दासो बुंदों जोंनि आमाय थुख्ल' होननानैहाय। जेनेबा औ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे फोर्बोखौ दासिमबो फालिबोगासिनो दङ।
औ।
सैथ्र' दानानि जोबथा सानखालिनि सानखौहाय मा होनो जों बै मोसौ बैसागो होननानै फालियो आरो। ओ
औ।
ओमफ्राय बैसाग दाननि से अक्ट'खौहाय जोङो मानसि बैसागो होननानै फालियो आरोना। ओ औ बे बैसाग ओ बो बैसाग दाननि जोबथा सानखालिनि बे मोसौ बैसाग बैसागोआवहाय जोङो माने माखासे जोंनि मोसौखौहाय मोसौखौहाय दैमायावहाय माने फुुंवावनो सिखारनानै बेखौ दैमायाव थुखैनो लाङो आरोना। बिनिफ्राय औ बिनिफ्राय जोङो बे जोंनि मा मोसौनो खानानै होनाय दागा ओे दुरुंखौहाय बेखौहाय माने गोजाम दुरुंखौ गारनानै गोदान दुरुं होनाय जायो आरोना बे फागाखौहाय अ बिनिफ्राय मा खालामो जोङो बेनियावहाय माने ओ बिनि सिगांनो जोङो बेखौ खैनायनि सिगां माखासे नियम बाय दि जोङो बिनियावहाय मा हांगार माखासे लागायनानैहाय बिनियाव ओ फुननानै होनाय जायो आरोना।
औ नोंथां औ।
औ बिनिफ्राय माखासे ओ जोंनि मावनानै मोनै आबाद माखासे फसल जेरैबायदि लाव फान्थावखौहाय जोंहाय जों बे खौ माला गान होनानैहाय माखासे गान खननानैहाय जों बेखौ दैमासिम थु फैनो लांनाय जायो आरो ना बेबायदिनो जोङो थुखैखांनानै बेखौ लाबोफिनो। बेनिफ्राय जोङो बैसाग दाननै से अक्ट'खौहाय जेब्लाना खि मानसि बैसागो होननानै फालियो बेयो मोनसे बोथोरजों लोब्बा गोनां मोनसे फोर्बो आरोना। जोंनि बर'फोरा माने बैसागुखौ गोदान बोसोर होननानै फालियो। बेयो जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोदान बोसोर। ओ बे फोर्बोआव हाय जोंनि बर'फोरा बायदि बायदि मैगं गोखा गोखै सेजौ सेथानिबो बांसिन मैगंफोरखौहाय बुथुमनानै संनानै जायो आरोना। माने जोंनि बर'फोरनियावहाय फोथायनाय दङ आरो गोदोनिफ्रायनो माने मा बे मैगंखौ बे गोखा गोखै मैगंखौहाय जुदि जोङो बे सानखालि संनानै जायो अब्ला मा जोंनि बोसोरनि सानाय सुनायफोरा गासैबो माने बेयो खारलांजोबो होननानैहाय आरोना। बिनिफ्राय औ बे ओंख्रिखौ जोंनि ओ माने बुं गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बे ओंख्रिखौ जानायनि थांखिया जेनेबा जाहा‌ थे जोंनि बायदि बायदि बेमार आजारनि आजारफोरा दाजाथों बा दा जा थों होननानैहाय जोङो माने बे खौहाय जानाय जायो आरोना। बिनिफ्राय खायफा बेखौहाय बेदरजोंबो जायो। ओमफ्राय ऐ बे गैया गै बे गोजायैबो बा ओरैनो बे गोखा गोखै गोजायैबो संनानै जायो आरोना बे जानायजों लोगोसे जे जोंनि बर'फोरा दोरोङारि लोंग्रा फेग्रा मुवाखौहाय बाहायनाय जायोखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना बे जाबाय माइब्रा बिदै जाय जोंनि हायुंङारि हादोरारि आफादाव माने जि आइ थेग महरै दाख खख्लैसो जायगा मोनदों औ बेखौहाय जोंङो मा बेसेबा दाननि सिगांनिफ्रायनो बर'फोरा थियारि खालामनानैहाय दोनखायो आरोना बैसागुआवहाय आलासि फैबा होगोन बा लोंगोन होननानैहाय बिनि थाव गोदै बा गो थाव बेबाय बिदै बायदि बिनि गाबाबो मा बेरे मोदैजों एखे जायो आरोना बैस बैसागुआव बैसागुआव मा बर'फोरा ब बोराय बुरैनिफ्राय लानानै गथ' गथाय सेंग्रा सि सिख्ला बयबो रंजायो आरोना मोसायो बे रंजानाय मोसानायाव बर'फोरनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय खाम सिफुं सिफुं सेरजा जथा मोसानाय बेफोरखौहाय मा गोदो गोदायनिफ्रायनो मा जोंनि गामि गामियाव थांनानै रंजायोमोन आरोना बे जों दाम नानै देनानैहाय ओमफाय बिनि फाय मो थिंनानैहाय मागियोमोन आरोना ओमफ्राय न'निफ्राय जाय माने माइरं एसे बा फैसा एसे हरनायजोंहाय मा खालामो जोंनि बर'फोरा बेखौहाय माने उनावहाय बैजो बैसागुआ जोबोब्लाथाय ज'नो माने रायजोयैनो बे बेजोंहाय ज' जानाय जायो आरोना फोथारावहाय औ नाथाय आथिखालाव जोंङो बेफोरबायदि फालिनायखौ बारा नुनो मोनलिया आरोखि ना माने जोंनि थिखानाय केलेन्डारनि होनाय हिसाब बायदियै जोंनि सुबुं माहारिफ्रा फालिनो हमबाय माने बयहाबो समनि आंखाल बायदि समजों खार फानाय हिसाबै मा जोंङो सानथाम सानब्रैल' फालिनायखौ नुनो मोनसै आरोना
औ नंगौ नोंथां औ
गोदोनि समावहाय जोंङो मा दामग्रा देग्राफोरजों मोसानायखौ नुनो मोनोमोन ना थाय आथिखालाव जोंङो देग लायै लायै मोसानायखौसो नुनो मोननाय जादों आरो औ खो जोंनि खुगाजों खननाय रावफोरा गोमालांनानै मा दे बिनि सोलायै मा मबाइल फन बा देकनिजोंसो जोंङो मोसानाय रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों आरोना नाथाय गोदोनि बैफोरबायदि आदब खान्थिखौ जोंङो बाहायाब्ला बेफोरो लासैनो गोमालांगोन। खौ आं सानो नोंथां औ औ बेनिखायनो मा ओमफ्राय मा ओ बेबायदिनो मा खालामो बैसागुनि गिबि सानावहाय बे माने गिबि सेथि सानखालिनो गेदेरा उन्दैखौ बोर होनाय आरो उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय। खौ जोंङो नुनो मोननाय जायो आरोना बैसागो बोथोरावहाय औ औ औ बेनिफ्राय ओ बे बैसागु बोथोरावनो माने ए जोंङो ओ मा खालामो जोबथा सानखालियावहाय बा खायसे खायसे ओनसोलावहाय मा बैसागुनि सेथि सान गिबि सानावनो मा ओ ओ माखासे ओ फोरबोफोर बा मोसानाय बा खुंनाय जायो आरोना ओ जेरैबाय बि जोंनि गामि जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि गामियावहाय माने ओ जोबथा बैसागुनि जोबथा सानखालि बेबायदि मोनसे प्रग्राम लानाय जायो जे